अ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो जानाय लोंनायनि सायाव ओ सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों नोंथाङा सम दङब्ला?
अ नोंथां सावरायजागोन। दे बुंलाय नोंथां?
औ दा बिदिब्ला जोंना जानाय लोंनाय होनब्लाथ' जों गोबां मैगं थाइगं खानानै ओ हाग्रानियानो जा जोङो बाजारफोरनिफ्रायनो जा जोङो आरो आबाद मावनानैनो जा जोङो गोबां मैगं थाइगं बिदिनो जानाय जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
ओ दा बिदिब्ला नोंथाङा मा मा मैगं जानानै मोजां मोनो एबा मा मा ओंख्रि संनानै मोजां मोनो? मोनो नोंथां?
औ नोंथां जेनेब्ला जोंनियाथ' सानफ्रोमबो दालियानो बायदि जायो आरोना दालिखौनो। जानाय जायो बिदिनो जोंनिया बायदि बर'फोरनि मैगं थाबावो जेनेबा अनला ओंख्रि ओ सबाय। सबाइ ओंख्रि आरो बिदिनो खाला दालि आरो बिदिनो ओ जेनेबा उम बारि बारब ओ बारि बागाननि जोंनिया खारथिंनाय खारदै हारि मैगं जेनेबा बिदिनो आरो बिदिनो गोथां मैगंबो थाबावो। जेनेबा दिंखिया आरो बिदिनो ओ जोंनिया ओ लाइ लाफा गुथा गुथ्रा ओमफ्राय थुनथुनि बिदिनो बायदि गोथां मैगंबो थाबावो आरोना आरो बिनिनो गेजेरावनो ओ न'आवबो आबाद मावनानै ओ मोननो हायो जेनेबा जोङो न'आवनो आबाद मावनानैबो जानो हायो जेनेबा ओ पटलनिफ्राय जोंनिया जिंखा, रैफल, ओमफ्राय जेनेबा उम खुमब्रा ओमफ्राय जोगोनार, ओ बायदिखौबो न'आवनो आबाद मावनानै जाजायो आरोना नोंथाङा ओ जेनेबा गोथां मैगंफोरखौ ओ मा मा न'आवनो आबाद मावनानै ओ जानो हायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंहा मै गं गोथां होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा जिंखा, पथल, ओ लाव बिदिनो गोबां दं आरो बिदिनो जोंहा गोजां बोथोराव ओ माहोनो आ लाइ लाफा बेफोरखौबो जोङो गायनानै एबा फोनानै जोङो जानो हायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां हाग्रानि ओ मैगं गोथां जायखौ जों खाबथिंनानै जानो हायो जेरैहाय ओ हेलेंसि, मान्दिया, थुनथुनि बुथा आरो बिदिनो मानि मुनि आरो गोबां बिदिनो दं जों जायखौ जों खाबथिंनानै खारथै खारैबो बो जानो हायो बिदिनो स ओ खारथै खारैयाव जोङो स सजना बिलाइ होबाथाय मोजांसिन जायो आरो मानो होननानै थाङोब्ला बेयो फिस्ला जायो नालाय बेनिखायनो। आ नोंथाङा दा अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो एसे बुंनो हागोना नोंथां?
अ नोंथां हागोन नोंथां जेनेबा जोंनिया अनला ओख्रि संनो थाखाय जेनेबा जोंनिया माइरंखौ एसे सोमना दोनग्रोनांगौ आरो ना ओ सोमना दोनग्रोनानै बेखौ ओ जेनेबा बाहाय एसे गुरै जाबा बेखौ ओ ओ दैखौ गारनानै थिखोना दोननानै ओमफ्राय बेखौ बाहाय फोराननानै ओमफ्राय बेखौ जोंनिया दिंखि एबा थबसिफोराव देग्रोना लानांगौ आरो ना बेखौ बेनिफ्राय गुन्दै खालामना लानानै जेनेबाजोंनि सारायाव दैखौ होनानै खौ जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जोंनिया जायखौ जोङो थालिर फस्ला एबा बायदि बेसर साथलिफोरनिफ्राय खारै जेखौ जों बुङो बेखौ एसे होनो हायो आरोना। ओ होनानै बेनिफ्राय जोंनिया दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौयो अब्ला बै अन गुन्दै जोंनिया देनानै दोननाय अन गुन्दै गुन्दैखौ होनानै बेखौ ओरै साबस्रि साबस्रि होनांगौ आरो ना बिदिनो जोंनिया अनला खारैया जायो आरो ना मैगं आ ओमफ्राय बिदि बिदिनो जोंनिया अनला खार फारियाव बायदि जेनेबा जों जाग्रा ओ ओ अमा बेदर आरो बिदिनो लकेल दाउ बायदि नाफोरखौबो होनानै संजायो। आरो ना औ औ नोंथाङा ओ जेनेबा बर'फोरनिनो जाग्रा खायद' साम' मैगं आरो साम' मैगंखौ सबाइजों माबायदिहाय सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
मावनो थाङोब्लाथाय जोङो ओ जोङो सबाय संनो थाखाय जों साम'खौ जोङो मा होनो साम'खौ जोङो दैमाफोरनिफ्राय लाना फैनांगोन खननानै दैमा एबा दंग'फोरनिफ्राय बिदिनो लाना फैनानै जोङो हरसेबा हरनै सोमना दोननांगोन। औ बेनि उनाव खार्ला अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै सुखांनानै जोङो बिनि थाखोनखौ बा माबाफोरखौ गारनांगौ आरो बिनि उनावहाय बिनि लेन्जाय बिनि उननि खिथोबखौ जोङो दानस'नांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो मोजाङै साफा खालामखांनानै जोङो बेखौ सानद्रियाव लानानै मोजाङै हुख्ल'ना नांगो जाहाथे जाहाथे बिनि आइरन मोदोमाव आइरन नांनायफोरा खारथो होननानै बेनि उनावहाय ओ जोङो बेखौ मोजाङै माबाखांनानै जोङो सारायाव एवफ्रामनो नांगौ आरो मोजां एवफ्रामना लाबाय संख्रि होनानै ओ बिनि उनावहाय जोङो बानलु बा सामब्राम गुफुर बिदिनो गेस बिलाइ हाइजें बिलाइ बिदिनो गोबां दं बेफोरखौ होबा होबाय बिनि उनाव जोङो सबाय खौ सोमनानै दोननाय सबायखौ जोङो ओ खायफा खायफा रुयो नाथाय खायफा खायफा रुवा आरो बिदिनो खायफा रुनाया बिदिनो बे रुनाया गेब्लेब्लाथाय जोङो सबायाइनि माबायाव होना होबाय आरो नोंथां अब्लानो जोङो मोजां बेखौ गोदौ होब्लाथाय ओ बे सबाइ ओंख्रिया जानो हानाय जाबाय आरो।
औ नोंथाङा बिदिनो ओ जेनेबा जों बर'फोर नालाय जोंलाय बारि बंग्रा फोरनिफ्रायनो थिंना मैगं जायोना बिदिनो जोंनिया गोथां मैगंनि गेजेराव जेनेबा थास' बिबार बेखौ माबायदिहाय सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां। हेलौ अ बुंलाय नोंथां? नोंथांनि एसे नेटनि प्रब्लेम जागासिनो नोंथां। हेलौ
हागोन नामाथो खोनादों ना? अ नोंथां खोनायाखै खोनादोंना? औ नोंथां। बुंलांदोंमोन एसे बुंनो हागोन नोंथां
नोंथांना नेटनि प्रब्लेम जागासिनो नामा नोंथां
हेलौ
अ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथाङा दा बावैसो बुंनायखौ एसे बुंफिननो हागोन ना?
अ नोंथांखौ आं बुंदोंमोनखि जेनेबा ओ गोथां मैगं हांग्रा-बंग्रायाव खाबथिंना मोननाय थास' बिबार ओ जायखौ जों थास'नि थास' बिफां ना माया थास' बिबार जायखौ जों बुंना हो होनो थास' बिबार होननानै बेखौ माबायदिहाय सङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौमोन नामा
औ ओ बे थास' बिबारखौ माबोरैहाय सङो होनना बुङो ब्ला जोङो थास' बिबारखौ फार्स्टावनो खानानै एबा बायनानै लाबग्रोबाय बेनियावहाय जोङो बेखौ ओ सायनो नांगोन आरो बिनि ओ जिहेथु मानग्रा माबा दोंना बेखौ जोङो गारनांगौ आरो ओ आरो जोङो मोजाङै बेखौ सायना लानांगौ जा माना बेनिखायनो आरो ओमफाय बेखौ मोजाङै साफा सु नानै जोङो बेखौ थाव एबा बा सोरबा सोरबा खारैजोंबो सङो बिदिनो थावजों सङोब्लाथाय जोङो थाव होबाय होनानै बिदिनो ओ पियास थियास सोबाय होनानै माने ओ आलौ सालौ देखाजोबना लाबाय बिनि उनावहाय ओ बे थास' बिबारखौ सा रायाव होबाय आरो होनानै मोजाङै एवफ्रामना लाबाय जाहाथे बे थास' बिबारा माना।बेनि उनाव जों एमाव अमा बेदरनि एवथाय अमाफोरखौबो एवफ्रामना लाग्रोखानांगौ फार्स्टावनो बेनि उनावहाय बिदिनो एवनानै जोङो अमा बेफोरखौबो ओ दै होनानै थास' बिबारखौ बाहाय गेब्लेहोनानै जोंङो अमा बे बिदनो ओ जानाय
औ औ जोंनिया बि दिनो ओ बर'फोरनि जाग्रा होननाय मानेथ' जोंनिया अमा बेदर थाहैयो नालाय। अमा बेदरखौ माने मा मा मैगंजों माबोरै संनो हायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन ओ अमा बेदरखौथ' गोबां मैगं थाइगं दोननो जाजायो जेरै- आलुआथ' थाखाथारो आलुजोंबो जाजायो बिदिनो ओ अनलाफोरजोंबो जाजायो, सबायजोंबो जाजायो बिदिनो ओरैनो गोजाबो जाजायो। बिदिनो गोबां दं बिदिनो बायदि बायदि लगायनानै जों जानो हायो आरो जोङो बेदरखौ बोथोराव थालिर फस्ला आरो खुंखा बेफोरदोंबो जानो हायो आरो नोंथां
औ औ
नोंथाङा दा ओ बेदरनि मादाव मा बेदरखौ नोंथाङा जानानै मोजांसिन मोनो नोंथां?
अ बेदरनि मादाव होनबाथ' जोंनिया बर'फोरनि खायद' अमा बेदरानो गोथावसिन आरो ना अमा बेदरखौनो जानानै ओ गोजोन्नाय मोनो आरो ना । अमा बेदरा थ' बयनिबो थाखाय ओ जेनेबा ज' बयबो मोजां मोनखायो अमा बेदर खौ।बिदिनो अमा ओ अमाखौ जेनेबा आङो अनलाजों संबा बांसिन गोथाव मोनो आरोना
ओ नोंगौ ओ नोंथांमोनहा ओ अनलाखौ माबोरैहाय सङो एसे बुंनो हागोन ना नोंथां अ-अमाजों
अ नोंथां ओ जेनेबा अनलाखौ जोङो अनला संनो थाखाय जोङो जेनेबा अन गुन्दै नांगौ जायो नालाय ओ बेनिखाय जोङो माइरंखौ सोमग्रोना लाग्रोनांगौ ओ बेनिफ्राय जोङो माइरंखौ सोमना लानानै ओ एसे रान फोरानना नै बेखौ ओमफ्राय जों अन गुन्दै खालामनांगौ जेनेबा दिंखि बा थबसिफोराव देनानैबो लाायो। ओ बिदिनो अन गुन्दै खालामना दोन ग्रोनांगौ बेनिफ्राय जोङो दैखौ जेनेबा सारायाव दैखौ होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै खारै एसे होनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय बै ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव ओ जेनेबा जोंङो अन गुन्दैखौ सारफ्राव सारफ्राव होजायो आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो जोङो अमा बेदर खौ फार्सताव ओ हाय एवफ्राम ग्रोना लाग्रोनांगौ आरोना मोजाङै बिदिनो बै ग्लब ग्लब गोद दौनाय अनलायाव जेनेबा ओ जों अमा बेदरखौ होजायो आरोना
औ
औ
ओ दाथ' जोंहा गोबां मैगं थाइगं ओ बिदिनो खााबथिंनानै जा जों बाजारफोरनिफ्रायनो जा जोङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां ओ
औ औ
ओ खारै ओंख्रि जे होनो जोङो खारै ओंख्रि जानो थाखाय मा मा मैगं लगायनानै जा यो एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
अ अ जेनेबा जों खारै खार खारदै खारै होनोब्ला जेनेबा जोंनिया खाबथिंनाय मैगंआनो जा यो आरो ना खाबथिंनाय मेगन मेगं जेनेबा थुनथिनि फा ओ लाइ लाफा बिदिखौ ओ खाबथिंनानै ओ थिंनानै संनानै जानो हायो आरो ना बिनि गेजेरावनो जोङो सजना बिलाइ जायखौ होनो जोङो ओ बिनि बिलाइखौ होबा पिस्ला पिस्ला ओ मोजांसिन जायो आरो ना खारदै खारि मैगङा
औ औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समा गोबां जाहांबाय ओ आसा खालामो नोंथांजों फिन मोनसे बिदिनो सावरायफिननो मोनगोन
औ नोंथां औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ दे बिदिब्ला औ औ